लौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां खोनादों खोनादों। खोनादों नोंथां खोनादों नोंथांखौ आं नोंथांखौ आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों नोंथां?
औ दे दे औ।
उम हाग जों माने जों माने जों जानाय मेगं थाइगंनि सायाव माने बेफोरबायदि जों जेरै हाग्रानि मैगं थाइगं जेरै जायो बेफोरबनि सायाव जों खायसे मुलि हा हाग्रानिफ्राय माने मोननाय जायो। बेफोरनि सायाव नोंथाङा मबाफोर माने बुंनो हागोन नामा नोंथां?
दे आं बुंनो हागोन। आं थ' जोंनि जाखिनि आ जाख
नायसाय बेखोथ' गासिबो अरगेनिकआनो जाजोबाय जा जुदि जों नायनो थाङोब्ला ओ मा होनो बेखौ। आयुरबेदिक। बे आयुरवेदिक मुलिफोराथ गासैबो जोंनि मिथिंगायावनो मोनजोबनाय गासैबो। बो ओ फिथाय सामथाय मैगं गं बेखौ बेनिफ्रायनो बानायजोबनाय आरो जोंनि गोदोनि सुबुंफोराबो माने। ओफोरखो दानि बायदिथ जोङो फारमासियाव थांनानै मुलि बायामोन आरो। थांमोना हाग्रानि। ओ खायसे खायसे मैगंफोर जाय जेरै ओ बिदिनो ओ गोबां मैगंफोर दङ जाय। ओ मैगंफोरा मैगंफोरा देहानि थाखाय मुलियारिबो जायो लोगोसे। ओ जों दा जोङो जखिनि मुलिफोरखौ जों फार्मासिनिफ्राय लानानै फैयो बिथां। बिथांमोन जायफोर बानायगिरि बिथांमोनाथ जोंनि बेन्थिंगायावनो थानाय बायदिसिना फिथाइ सामथ मैगं थाइगंफोरनिफ्रायनो बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो खायसे खायसे हाग्राफोरनिफ्रायबो जों बानायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो ओ बेनो आरो। आरो जोङो बिदिनो मुलि हारिनि मैगं होनोब्ला ओ माइसुन्द्रि ओ बिदिनो गोबां मैगंफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां
आरो बिदिनो जोङो ओ जोंनि मिथिंगा मिथिंगाजों जों जुदि मिलायनानै मिलाय जों जुदि मिथिंगानि जोङो मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि बे। बेफोरदि आयुरवेदिक मुलि जानाय बायदियानो जागोन बा आयुरवेदिकखौनो जोङो बिदि सानफ्रामबो जों बाहायबाय थानायानो जागोन। हा बेनिखाान जों माने मथिंग थाफानांगो आरो बेनो उम नोंथाङाबो एसे बुंना होदो‌ बेनि सायाव
आं नोंथां इफोरबायदि हाग्रानि मैगं थाइगंनि बागै बुंनो। थाङोबाथ नोंथां जोङो गोबां माने बिदिनो हाग्रानि मैगं। मुलि हारिनि लाइफां बायदिसिना दोङो नोंथां। बिनि सायाव जेरै। जेरै उम हाग्रानि जेरै मानिमुनि, खिफि बेन्दों इनिफ्राय आरो बायदिसिना माने इदिनो माइसु सुन्द्रि बिदिनो धरंफुल बायदिस नाखौ जोङो माने बांसिनानो जोङो हाग्रानि मुलि हारिनि बिफां मोननो थाङो। बेफोरखौ माने जोङो थाखाय माने बायदिसिना भिटामिननि थाखाय बायदिसिना देहानि गोग्गो खक्तिनि थाखाय ज जों माने बेफोरखौ जानांगौ माने बेफोरखौ गोबाङानो माने जायोनो बेफोरनि थाखायनोथ' जों खायस बेफोरनि थाखायबो जों खायसे माने उदै सानाय
औ औ औ। औ। औ। औ। हेलौ औ। खोनादों नोंथाङा?
ने खोनादों नोंथां? मानो होननानै बुङोब्ला दिनै थ' दानिया थ' गोबां माने बेफोरबादि मैगंफोरखौ गोबां बेफोरबायदिनो जों गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिन माने बेफोरखौ मोननो थाङो गोरलैयैनो। नाथाय टाउन सोहोरनि सुबुंफोरा बेफोरबादिख खौ माने टाउन सोहोरनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिखौ माने बायनानैसो माने जानांगौ जायो आरो नों थां। बेफोरबादिखौ नुनो मोननाय जाया। ओ नोंथां। बेफोरबादिनो गोबां माने दानि आथिखाल जुगाव माने गोबां माने बेराम आजार मानसिनि जिउआव माने बेमार आजार बायदिसिना जिउस सा बायदिसिना सोमजिखाङो बेफोरनि थाखाय सुबुं फोरा माने बायदिसिना डक्टरनियाव मुलि जानाबो खायसे बेमारा माने हामनो नागिरा आरो नोंथां। मुलि जायो बायदिसिना डक्टरनियाव थाङो बायदिसिना पिल उनुस जायो बायदिसिना बेफोर नि फ्रायबो जों खायसे माने माबाखौ बारग'नो हायो आरो नोंथां। फोर हाग्रानि
लाइफां बायदिसिना मैगं थाइगंखौ जों संनानै जानानैबो बेफोरनिफ्राय गोबां माने रैखा मोननो हायो बेफोरखौ जान बेफोर हाग्रा ओनसोलफोराव बांसिनै नुनो मोनो नोंथां बेफोरखौ। जों बांसिनानो मोननाय फिथाइ सामथाइ जेरै जोङो थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइखौबो जोङो माने गामियारि ओनसोलाव ओरैनो माने दंफांनि माने जोङो हाननानै मोनो नाथाय गुबुआरि गुबुन ओनसोलाव माने बेफोरबादिखौ बेफोरबादि मोननो थांबाङा जेरै धरं फुल बेसर दाबा माइ सुन्द्रि दावउस्रि आइथें बायदिसिना माने गोबां मुलि हारिनि बिफां लाइफां दङ नोंथां बेफोर माने हाग्रानिफ्राय खानानै मोननाय बेसाद बेफोरखौ माने जायोब्ला देहानि थाखाय मोजां जायो नोंथां जेरै गोखै हारिनि गोखै हारिनि बायदिसिना गोखै फिथाइ बायदिसिनाफोरखौबो जों जानांगौ हाग्रानि फिथ सामथ बायदिसिाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद माने सक्ति गोनां होनजायो मान जबो मान भिटामिन बायदिसिना देहानि नौ जानाय बिला जोंनि भितामिन खौ जोङो बेफोरनिफ्रायबो गोरलैयै जोङो दाफुंनानै होनो हायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बिबो बायदि मुलि हारिनि बिफां लाइफांफोर बिफोरबादिनो मोननो थाङो नामा नोंथां नोंथाङा मिथिनाय आरोबाव।
औ नोंथां नोंथांमोनि बायदि जोंनि जथायावबो बिदिनो गोबां जिखिनि हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ मोनो जायफोर मैगं थाइगं जोंनि नोंथांमोननाय बायदि खायसे खायसे जोंनि उदै सानाय लोमजानाय बेफोरदि बेमार आजारफोरा हामो आरो आरो बेफोरखो बे देहायाव जानाय खायसे खायसे बेराम आजारफोरा बेफोर मुलिजोंनो जों माने जों फाहामनानै लानो हायो जेरै जोंनि साफ्रोमबोनि न'आव थानो थालिर मैखुन बे थालिर मैखुनाबो जोबोर
औ नोंथां औ नोंथां थारैनो थारैनो नोंथां।
बे थालिर मैखोनना माबा मोनसे जोंनि देहायाव जुदि बौबायबायोब्ला माबा मोनसे खुन जायोब्ला बे बौनाय बौनाय जायगाखौ माने थाबैनो हामहोयो आरो जेबो दाग गुफुर दाग जाहोलासिनो मोजाङै हामहोयो बे मदद होयो आरो। बेदिनो गोबां हा गोरान। मैगं थाइगं नोंथां होनाय बायदि जेरै मानि मुनि बेनिफ्राय धरम फुल बेफोरथ' बिराद गुन गोनां नोंथां नोंथाङा मिथिगौना। बेफोरो मैगंफोरखौ जुदि टाउननि मानसिफ्रा बायनानै जानोनो मोना आरो जुदि बायनानै जायोब्लाो गोबां दाम गोसा होनानै जानो गोनां जायो आरो नाथाय जोंनि गामियारिफोरा गामियाव थानानै बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ गावनि दुब्लियाव बा गावनि बारियावनो खानानै बेफोरो गुन गोनां मैगं थाइगंफोरखौ जानानै टाउन सोहोरनिफ्राय मोजाङैनो माने जिउ खुंलांङो आरो। जिउ खुंलांनो हायो आरो नोंथां। जेरै मानि मुनिफोरा मोनसे बिराद गुन गोनां जाय मानि मुनिफोरजों जोंनि आयुरवेदिक मुलिफोरानो गासैबो बानाय जायो ओरैबायदि गुन गोनां बेयो। बेनिफ्राय धरंफोर बे धोरंफोरखौथ' जानायनि अनगायैबो जुदि माबा मोनसे मोदोम फोराव खुननि जायोब्ला बेफोराव थै गयोना नोंथां बे थै गनायखौ ओं गामियारि ओनसोलनि बागै ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय गोबां मिथिंगाजों लोगोसे थाफानानै गावनि देहा मोदोम गासैखौबो गोग्गो खालामनायाव माने जोबोर हेफाजाब होयो मिथिंगा। गामियारि ओनसोलनि मानसि सुबुंफोरखौ नाथाय टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांमोनहा मैगं- थाइगंनिफ्राय लानानै फिथाइ -सामथायाइफोर जायो बिथांमोना बेफोर गाससिबो माने मुलि होनानै फेदेरनाय बा मुलि होनानै बेखौ मा होनो फानहैनाय जायो। आरो दानियाथ' जोङो नुनो मोनो जाय मैगं थाइगंफोरा मोनो बा जेरै हमना ला जोङो थालिरखौनो बुंबाय थालिरा
औ नोंथां।
साननैयावनो मोननाय बुस्थु नङा जों दान्ना दोनबाबो साननैयाव मोन बेयो। दानिआ बेबायदि जायो बै समनिगेजेरावनो दाननानै जुदि बेखौ सप्तासे दोनांगौ माने बे माने मोना बेबायदि आरो बेफोरदि थालिरबो जानानै टाउननि मानसिफोरा गोबां गावनि देहाखौ बिदिनो लोरबां खालामनायजों लोगोसे बेमार आजारफोरखौ साग्लोबहोना लानाय जादों आरो बेनो नोंथां।
औ नोंथां गोबां नोंथाङाबो गोबां माने बे फोरनि सायाव गोबां फाव सावरायलांनायनि थाखाय आंनि सोंनायनि फिननायखौबो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। खौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ जागोन दे।
नोंथां समाबो जोबथ'बाय नोंथां